नोंथाङा खुलुमबाय।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
औ नोंथां आं दा फ्रिनो दङ।
बिदिब्ला आं नोंथांनाव मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन। रायज्लायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला टपिकआ जाहैबाय दै। दैनि गोनांथि एबा दैखौ जों। माबे माबे खामानियाव बाहायो बेनि सायाव सावरायनोसै। नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
जागायनोसै गिबियावनो गिबियावनो गासैबो जिबिनो थांना थानो थाखाय दैखौ नांगौ जायो। मानो होनोब्ला सुबुं माहारिया दै बायदिखौ लोंनानैसो थांनानै थायो। गासैबो सुबुङानो दै नङाब्ला बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा।
ओ नांगौ नोंथां।
बेनिखायनो जों दैखौ ज बाहायो
औ नंगौ नोंथां।
जों दैखौ
आरो जोङो दैखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो‌। जेरै आबाद थिलियाव सि सुनाय आबाद थिलियाव लाङो दुगैनायाव बाहायो। दंफां लाइफांआवबो जोंङनो दैखौ नांगौ जायो। आरो जिब- जिब जुनारनोब जुनाराव जिब जुनारावबो नांगौ जायो। दै नङाबाथाय जोंनि जोंनि हाया बालाहामा रानस्राव जालांनो हमगोन आरो दंफां लाइफाङा गैया जालांनो हमगोन।
नंगौ नोंथां दैखौ जों बिफां लाइफां गायनायाव होनो नांगौ मैगं आबादथिलियाव होनो नांगौ। आरो जोंनि जानाय लोंनाय जि जोंनि बासोन बुसोन सुनाय बेयावबो जों दैखौ बाहायो। आरो जोंनि जा ओंखाम ओंख्रि संनाय बेयावबो जोंनो दै नांगौ जायो‌। आरो गारि मटर बायदिसिना सुनायावबो जोंनो दैनि गोनांथि जायो। आरो बिनि उनाव न' लेर नाय बायदिसिना खामानियावबो जोंनो दै नांगौ जायो। दै गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो दै नांथारगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
मोब्लिब दिहुनन्नो थाखायबो दैनि गोनांथि जायो। नाथाय राजस्थान बायदि जायगायाव दैनि आंखालाव जि जोम सुनाय बायदि खामानियाव दैनि गोबां आंखाल जायो। आरो बुंनो थाङोब्ला दैयानो जाबाय जोंनि थांना थानायनि राहा। दैया मोनसे गोथार गुजरात
औ नंगौ नोंथां।
औ जों बबे बबेनिफ्राय मोनो नोंथां खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनो हागोन जोङो दैखौ जेरै ओ दंखलनिफ्राय मोननाय जायो आरो जोङो दैखौ ओ दैखरनिफ्रायबो मोननाय जायो। आरो हाखर हालानिफ्रायबो जोङो दैखौ मोननाय जायो।
नंगौ
औ नंगौ नोंथां आरो
जोङो लोंनाय दैखौ गोग्गो खालामनानै एबा सरनानै लोंनांगौ। मानो होनोब्ला दैयावबो खायसे जों नुनो मोनै बिजानु बायदिया साग्लोबनानै थायो। बेनिखायनो जों दैखौ सरनानै लोंनो हायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
ओरैनो दैनि गोनांथिया मा मा खामानियाव बांसिन जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होदो।
बिदिब्ला खोनासं नोंथां दैखौजों गासैबो खामानियावनो बाहायो दै गैयाब्ला बे बुहुमानो रान्स्राव जागोन आरो जिब जिबिया थांनानै थानो हानाय नङा। दैनि आंखाल गैयिनि जाउनावसो दिनै जोंनि बुहुमा सिदोमा एबा रानस्राव नङि जादों आरो। बिलो दैमा बायदिफोराव दै गैयामोनब्ला ना एबा दैनि जा जिबि बेफोरो थांनानै थानो हानाय नङामोन।
औ नंगौ नोंथां
आबाद फोथारफोराव दैनि आंखाल जायोब्ला आबादथिलिया रानस्रावनानै हाफोरा गुगानो हमगौमोन।
औ नंगौ नोंथां
आंखाल गैनि जाउनाव जों दिनै बिसिम बायदिसिना नोंबाबो जों दैखौ सारनानै होनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
आरो दैखौ जों जेरैबायदि जोंनि सामफ्रोमबोनि न'खर एबा जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जेरैबायदि सोरोंनायनिफ्रायनो लानानै जोंनो मोखां सुनाय दुगैनाय हाथाइ मानजिनाय बायदियाव जोंनो दै नांगौ जायो आरो जों लोंनो थाखायबो जोंनो दैनि गोनांथार।
औ नंगौ नोंथां
साहा फुदुंनाय बायदियावबो जोंनो दै नांगौ जायो। ओंखाम संनायावबो जों ओंखामाव एबा माइरंआव जोङो दै होनांगौ। ओंख्रि संनायाव भाजा एबा ओंख्रियाव जोङो दै होथारनांगौ नङाबा बे ओंख्रिया जानाय नङा।
नंगौ नोंथां
जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला
दैखौ आरो जोङो दैखौ लोङोब्ला ब्लाबो बेमार आजारनिफ्राय खारगनो हायो आरो
औ नोंथां दानिया नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथां बुंनायबाय
जुदि जोंनि जायगायाव दै गैयामोनब्ला जोंनि जायगाया माबायदि जागौमोन नोंथां
औ गिबियावनो जोंनि जायगायाव फार्स्ट जोंनि जायगायाव जुदि जोङो ओ दै गैयामोनब्ला जोङो जिब जुनार दंफां लाइफां मानसि गासैबो जोङो मा जागौमोन
ओ थैलांजगौमोन आरो गैया जालांगौमोन रानस्राव जालांजगौमोन एबा थैगौमोन दैयानो
नंगौ नोंथां
दै लोंनो हायोबासो माने जोंनिया देहाया मोजां थायो आरो
औ नोंथां नंगौ जेसेबांनो नों दै लोंनो हायो एसेब्लांनो जोंनि देहाया थाजिम थायो। जोंनि देहायाव सेेजौ जि जौखोन्दोआनो दैजों साग्लोबनानै दं।
औ नंगौ नोंथां
दै लोंथाराबा जोंनि देहायाव गेस्टिक बायदिसिना बेरामा साग्लोबनो हायो। बेनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय जों जेसेबां हायो एसेबांनो गरमनि समाव गुसु दै लोंनो नांगौ आरो लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जों गुदुं दैखौ बेब'हार खालामनो नांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
आं नुनाय हिसाबै गासैबो खामानि जेरैबायदि दखान गलादारफोरा दै नङाब्लानो जाया मानो होनब्ला दैखौ गासैबो खामानियावनो नांथारगौ जायो दैनि अभाबाव दिनै खायसे जायगायाव जायगाफोरा साब सिख खोन नङै जालांदों। मानो होनोब्ला दै दै थायोब्लासो जायगाफोरखौ साफा सुफा सुस्रांनो हायो। दै गैयाब्ला हाजार समायना जायगायानो जायाथों मानो बे जायगाया रान स्राव एबा लेथ्रा जालाङो। जेसेबांनो जों दैनि बेबहार खालामगोन एसेबांनो साफा सुफा जानो हमो। दा नोंथाङा फंनैसो बेनि बागै एसे बुंदो दैनि बागै।
औ नंगौ नोंथां जोङो नोंथाङानो एसे बुंबावदो नामा?
बिदिब्ला खोनासं नोंथां। दाथ' दैज्लां बोथोर फख्रि एबा दैख'रनि दैफोरा बुंसावजोबो।
औ नंगौ नोंथां।
ब्ला दैज्लां बोथोराव जोबोद अखानि दिन बेखायनो खायसे जायगायाव मा खालामो दैनि अभाबाव अखानि दैखौ बाल्थिं एबा गामला एबा गिदिर दै जमायनानै दोननो हानाय जिरादाव आजावनानै लाखियो। बेजोंनो बिसोरो बे दैखौ मोजाङै सोदांना नानै बेखौनो बिसोरो खायसे खामानि जेरैबायदि जि सुनाय थोरसि सुनाय बायदि खामानियाव बाहायो। नाथाय जोंनि सुबुंफोरा दैनि आंखाल गैयिखाय बेफोर दैखौ बारा बाहायनायखौ नुवा जों दैफोरखौ जानला मेनला गारनो नाङा। अननो रोंनांगौ। नोंथां बिदिबा दिनै समाबो जाबाय।
औ नोंथां साबायखर नोंथां।
औ नोंथां।